हेल' नो खोनादों ना
खोनादों ओं
गिबियावनो नोंथांनिसिम मोनाबिलि समनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय दा आं नोंथां दा आं नोंथांजों ओ बर'नि माखासे जानाय हुदानि बागै सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना
औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हालायनाय जासिबाय हागोन थारैनो
अ बिदिब्ला नोंथां आं जागायग्रोसै आ बर' बर'फोरनि जानाय हुदा होनोब्ला जों बर'फोरा गोबां माखासे मुवा बेसादबा मैगं थाइगंफोरखौ ओ गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै जानो मोजां मोनो दा बेबादिनो बर'फोरा माखासे मुवा बेसादफोरखौ थिनानै बा दोननानै जानोबो मोजां मोनो एबा सावनानै जानो मोजां मोनो मेनानै जानो मोजां मोनो आरो बेबादिनो फोराननानै जानो मोजां मोनो दा बेफोरनि गेजेराव बुंनोसै आङो थिनानै जा थिनानै जानायनि बागै बर'फोरा बर'फोरा ओ बायदि रोखोमनि गोबां मुवा बेसादखौबा थिनानै एबा दोननानै जानो मोजां मोनो जेरै नारजि ओ आरो बेबादिनो नाफाम आरो बेबायदिनो मुला आरो मेवाइ बेफोरखौ गोबां रोखोमै बर'फोरा दोननानै बा थिनानै जायो दा बेबादिनो बेफोरखौ माबोरै थिनानै बा दोननानै जायो बेखौ एसे फोरमायनोसै आं गिबियावनो नाफामनि बागै बुंनोसै
औ
ओ नाफामखौ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो दोरोङारि महरै थिनानै जाबोदों दा नाफामखौ गिबियाव दैमा एबा दंग' आरो दुब्लिफोराव गिबियाव ना हमना लाबोनानै माखासे ना जेरै फिथिख्रि गोरि नास्राय बोथिया बेफोरखौ लाबोनानै मोजाङै सुनानै बेखौ मोनसे आइजेङाव फोराननानै दोनो जेब्ला बे नाया मोजाङै रानगोन अब्ला बे नाखौ उवाल एबा दिंखियाव सौनानै बेयाव थास' बिसं खुमब्रा होफादेरनानै बेखौ मोजाङै सौनानै लायो ओ जेब्ला ना गोराना ओ खुमब्रा आरो थास' बिसंजों देनानै जयै लगायनाय जायोबा जयै मिक्सार जायो अब्ला बेखौ गेब्लेखांनायनि उनाव बोखांना लानानै बेखौ ओ औवा हासुं दाननानै औवा हासुङाव बेखौ सोनानै दोनो। आरो बेखौ सोनानै दोननायाव जाहाथे बारा हाबनो हाया बिनि थाखाय बेखौ थालिर बिलाइजों खोबथेनानै दोननाय जायो। बेबादिनो नाफामखौ मोजाङै दोननानै दानसे दाननैनि उनाव बियो जाजानाय जायो अब्ला बेखौ जों बर'फोरा गोबां रोखोमै जानायखौ नुनो मोनो। ओ ना फामखौ बेबादिनो ओ खायसे खायसे गोबां गोबां रोखोमै जायो। जेरै खायसेया बेखौ बिदै जब जब होनानै बेबदिनो बाथोन महरै जायो आरो खायसेया ओ मैगंआव होनानै ओंख्रि महरै जायो। ओ दा बेबादिनो बर'फोरा माखासे गोबां मुवा बेसादफोरखौ ओ फोराननानै जानायखौबो नुनो मोनो। जेरै नारजि, ना गोरान
औ।
दा नारजिनि बिथिङाव बुंसै आं गिबियाव फाथोखौ खानानै दोननानै बे फाथोनि बिलाइखौनो सान्दुङाव फोराननानै बेखौ ओ जेब्ला बियो रानो अब्ला बेखौ बस्था बा बबेबा मोनसे आइजेंआव सोनानै दोनो। बिनि उनाव बियो जेब्ला रानगोन बेनो नारजिनि महर जायो। बे नारजिखौनो जोङो, गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै जायो। जेरै नारजिजों बेदरजों। आरो नारजिजों नाफामजों बेबायादिनो बर'फ्रा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै जायो। दा ओ बर'फोरनि बेबायादि जानायनि हुदानि बेलायाव आं ओ माखासे सावनानै बा मेनानै जानायनि बागै बुंनो सा सै ओ बर'फोरा सावनानै जानायनि बिथिङाव ना, आलु बेदर आरो गोबां मैगं मैलाफोरखौ बर'फ्रा सावनानै जायो। दा बिनि गेजेराव आलुखौ बुंनोसै आङो‌। बर'फोरा बेबादिनो फुंनि समाव एबा मोनानि समाव आलु खौ अराव सावनानै बेखौ ओ थाव, संख्रि सामब्राम होनानै बेखौ मोजाङै सिफ्लेनानै बा बेखौ ओ जयै जमा लगायनानै ओंखामजों लोगोसे जानायखौ नुनो मोनो। दा बेबादिनो सावनायनि बिथोराव जों जिंख, बहल बेफोरखौबो सावनानै जानायखौ नुनो मोनो। दा बेखौबो बर'फ्रा गोबां रोखोमै जायो। जेरै बहलखौ सावो बहलखौ सावनानै बेखौ आलु बायदिनो एखे रोखोमैनो थावनाय बायदि संख्रि होनानै सामब्राम गुफुर, सामब्राम गोजा, बा संख्रि थाव एसे होनानै बेखौ मोजाङै लगायनानै ओंखामजों जानायखौ नुनो मोनो। आरो ओ बिनि अनगायैबो बर'फोरा माखासे गोबां मैगं थाइगंफोरखौ ओ बोथोर लायै बोथोर जानायनिबो हुदा दं ओ दा बिनि गेजेराव बुंनोसै आङो बर'फोरा आसार दानाव खुमब्रा जोगोनार जिंखा थाइबें बायदि बायदि मैगंखौ ना गोथांजों ओंख्रि जायोबा गोथाव मोनो होनना बुङो आरो साउन दानाव नास्राय ओ नास्राय निस्ला बाथोनखौ ओंखाम गोजांजों जायोब्ला गोथाव मोनो आरो भाद्र दानाव ना खावै एबा बिंसि नाजों थाइगिर आरो अन गुन्दै होननानै सङोब्ला जोबोद गोथाव जायो होनना बर'फोरा बेबायदिनो गोबां रोखोमै जायो दा नोंथां बिथाङाबो बे बर'फोरनि जा जानाय हुदा बिनि बागै फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन थारैनो
औ
गुबुन गुबुन रोखोमै गुबुन गुबुन मैगं बे दरनाफोरखौ जानाया बर'फोरनि मोजां मोननाय हुदा बेबायदिनो बर'फोरा
गोबां रोखोमै जानायफोर खौ खिसिम खिसिननि बानायनानै जायो जेरै नोंथाङाबो माखासे बुंलांखांबाय सावनाय एबा मेनाय फोराननानै जायो रुनानै जायो हांनानै जायो बाथोन जानाय बाथोन देनानै जायो बेनिनो आं मोननैसोखौ सावरायनो सानदों बिनि मादाव हांनाय बर'फोरा ना बेदरफोरखौहाय हांनानै जानो मोजां मोनो ज्रो गिरो अरनायाव अरावहाय बे अर सायाव होनानै बेदर एबा नाफोरखौहाय बर'फ्रा गोजां बोथोरनि समाव हांनानै जानो मोजां मोनो बेबायदिनो रुनायाबो रुनानै जानायाबो बर'फोरनि मोनसे हुदा रुनाय होननानै बुङोब्ला जों सरासनस्रायै दै दैखौहाय गुदुं खालामनानै बेवहाय जाय जाग्रा मुवा बेखौ जागोन बेखौहाय होनानै फोमोननायखौनो बुंनाय जायो रुनायाव जों बुंनो थाङोब्ला जों आलु खौ बाथोन बानायनो थाखाय रुनानै जानाय जायो बेबायदिनो बेजों लोगोसेनो गोबां जेरै थासुमलि थागुना बेफोरखौ जों रुनानै जानो मोजां मोनो बर'फोरा बेनि अनगायैबो जों बर'फोरा खायसे खाजाखौ बाथोन महरैबो जानो मोजां मोनो जेरैहाय बर'फोरा गोबां रोखोमनि गोबां बोथोरजों गोरोबनानै गोबां बाथोन जायो जेरै नोंथाङाबो मख'खांखाबाय आलु आलुखौहाय मेनानै एबाुनानै मोननै रोखोमनि जों बाथोन बानायनानै जायो बेबायदिनो गोबां ना बाथोन लोगोसेनो बानलु बाथोन बेबायदिनो गांजेमा बाथोन जोबोद गोथाव लोगोसेनो जोङो नोंथाङाबो मावख'खाबाय नंगौ थारैनो बेबायदिनो जोङो नाफामखौबो बाथोन महरै जायो आरोबाव दङ गोबां बानलु बाथोन आरो गोबां माखासे जेरैहाय ओ खांख्रिखला बेफोरखौबो बाथोन महरै बर'फोरा जायो बेजों लोगोसेनो आरोबाव बर'फोरनि मोनसे मोजां मोजां मोननाय जानाय हुदाया जादों खारै बर'फोरा खारैखौ जानो मोजां मोनो एबा खारैजों मै मैगंखौ ओंख्रि संनानै जानो मोजां मोनो। बेफोरनि मादाव दङ अनला जों अनलायाथ' बर'फोरनि बयनिबो आंगो। अनलाखौहाय जों अन ओ खारैया जादों अनलानि मोनसे गोनांथार मुवा। जायखौ जायनो नङाबा अनला ओंख्रिया जाया एबा थावा। खारैबो जानो हायो अदेबानि थेवबो खारै होयोब्ला अनलाया गोथावसिन जायो मिलौसिन जायो। बेबायदिनो बर'फोरा अनला ओंख्रि जायो लोगोसे सबाय ओंख्रि जायो खारै होना ओंख्रि गोबाब जायो माखासे मैद्रु मैगंफोरखौ बुथुमनानै बेयाव खारै होनानै बेदर एबा ना होनानै बेखौ गोथावै संनानै जायो।
औ।
बेबायदिनो आरोबाव गोबां दङ। ओ बेबायदिनो गुबुन गुबुन बोथोर लाना गुबुन गुबुन सम लाना बर'फोरनि जानाय हुदाया गुबुन गुबुन रोखोमनि दं दङ गोबां दङ। ओ दा आं नोंथांनिफ्रायबो माखासे बर'फोरनि जानाय हुदाखौ थिनानै लाखिनायनि गोनांथि एबा बर'फोरनि जानाय हुदा खौ जों माबोरै लाखिबाय थानो हागोन बेनि सोमोन्दैबो मिथिनो लुबैबाय।
अ थिनानै जानाय।
औ।
ओ थिनानै जानाय होनोब्लाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि माखासे मैगं थाइगं बा मुवा बेसादफोरखौ जों थिनानै जानो मोजां मोनो। जेरै ओ मुला, मेवाइ बेबादिनो गोबां गुबुन गुबुन मैगं थाइगंफोर दं। दा थिनानै जानाय बे थिनानै जानाया ओ जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बर'फोरा ओ बायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं थाइगंफोर खौ थिनानै जानो मोजां मोनो। दा ओ मेवाइ मेवाइखौ थिनानै दोननायनि बागै बुंसै आङो। ओ गिबियावनो जोङो मेवाइखौ ओ बारिनिफ्राय औव औवा बुर-बुरखानि मेवाइखौ दानना लाबो नानै बेखौ ओ दानना लाबोनानै मेवाइखौ फिसा फिसा हानानै बयामाव सोना दोननायखौ नुनो मोनो। दा बेखौ जोङो उ उनाव बेबादिनो थिनानै दोननानै गोबां गुबुन गुबुन ओ बेदरफोरजों बा नाफोरजों दा बेबादिनो अनलाफोरजों जानो मोजां मोनो। आ बेनि अनगायैबो आरो दङ जोंहा मुला, मुलाखौबो बे एखे रोखोमैनो गिबियाव बेखौ लाबोनानै मोजाङै सुना लाखानानै बेखौ फिसा फिसा हानानै फोराननानै जों थिनानै दोनो आरो बेखौ उनाव जोङो अनला ओंख्रिबा गुबुन गुबुन ओंख्रि बा बेदरफोरजों जानो मोजां मोनो।
नोंगौ।
बेखिनियानो नोंथां। दा बिदिब्ला नोंथां ओ दिनैनि आयदाखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां?
औ जासिगोन दे।
औ दे बिदिब्ला नोंथां।
दे।